हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों।
नोंथाङा मा खालामदों?
ओरैनो दङ।
फ्रि नामा?
औ फ्रि।
नोंथांनाव मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन ना?
हागोन दे सोंनो हागोन।
आं नोंथांनाव बिनि बागैनो सोंनो सानदोंमोन दे जोंनि जोंनि बर'फोरनि खारै-खारैखौहाय मा मा ओंख्रियावहाय बाहायनाय जायो मारै बाहायनाय जायो बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा?
हागोन दे। मा मा ओंख्रियाव बाहायनाय जायोना।
अ
मा मा ओंख्रियाव बायनाय अनलाजों अनलाजों दाउ बेयावबो बाहायो सबाय खारै फाथो नारजि खारै ओमफ्राय अनलाखौ मारै सावनो होनबाथाय?
औ एसे फोरमायनायसै औ।
फासावहाय माइरंखौ जोंङो एसे सोमनानै दोनग्रोयो। ओमफ्राय बेब बिनि उनाव गुन्दै खालामनो थाखाय देनानै लानांगौ जायो उवालाव।
औ औ।
उवालाव देरना लासिगोन ओमफाय जोङो दाउजों संनोबाथाय दाउखौ एवफ्रामगोन लासिगोन थावजों ओमफ्राय दै होसिगोन स'नो दैया ग्लब गोदौबाथाय अनलाखौ हरसिगोन आरो जों देनानै लाखानाय अनलाखौ ओम ओमफ्राय खारै होसिगोन।
औ औ। आरो मा मा एड खालामनाय जायो एसे खोन्थानो हागोन नामा?
अनलाख्रियाव?
औ
अनला ओंख्रियावथ' बानलु सामब्राम गुफुर देना होयो मस्ला एसे होयो। ओमफ्राय बिदिनो मेवाफोरजोंबो ज जायो।
औ औ
गोबां जाजायो ओमफ्राय नार्जिजों अमा नार्जिजों अमायावबो सङो जोंना खारैखौ बर'नि क्रि बाथ नाथाय नार्जिजों अमा
औ
फाथो फाथोसो फैयो नालाय फार्स्टआव फाथोखौ जों गिदिर देरहोनानै राहोनानै बिलाइखौ राहोनानै फोरानग्रोनानै लानाय जायो आरो नारजि खालामनो थाखाय।
औ औ।
खालाम फोराननानै लाखानाय नारजिखौ दैयाव सोमनानै दोनसिगोन नार्जाजों अम अमा जानोबाथाय
औ औ।
सोमना दोनबाथाय गुरै जायैनो इयो
औ
सोंनायाव मोजां जायो आरो ओमफ्राय अमा बेदरखौ एवना लासिगोन बिदिनो ऐवफ्रामनानै ओमफ्राय दोनथ'सै नारजिखौबो माने दैजों रुयो आरो खारै होनानै। रुनानै लायो खारैया मोजां नांबानो जोंना नार्जिया हारसिंनि गेब्ले लांखायो। सानना होबाथाय मोजां जाबाय आरो ओमफ्राय एवना ललाय बे अमायाव सागंजों सानाय नारजिखौ लखबना होबानो मा माहोनो
नारजिजों
मा मा एड खालामनाय जायो एसे खोन्थानो हागोन नामा?
उ एद खालामनायाथ' जोंङो बिदिनो नर्मेल नर्मेल सङोबाथाय जों जेबो मस्ला मस्लि एद खालामनाय जाया ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बानलु अमा एवनायाव ओमफ्राय नारजिखौ साग्लिना ला दै एक्स्रायै ओमफ्राय गेब्लेबाथाय खारै नांबाथाय बे गेब्लेखायो नालाय गेब्लेबाथाय अन उम अमा एवनायाव होस सनदो गोबाव एसे गोद थ होबाथाय जाबाय इयो नारजि अमा। दायो मा सोंबावदोंमोन
अ आरो मा मायाव बाहायबावो?
खारैखौना?
बिनु औ बिनि अनगायै
सबाय सबाय ओंख्रियाव होजायो।
सबाइ ओंख्रिखौ मारै संङो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ सबाइ ओंख्रिखौबो बिदिनो दै खारियाव रु मा होनो दैयाव रुनानै खारैखौ होयो जोङो रुइनो थाखाय खारै होबाथाय थाब रुयो आरो जोंनिया
औ औ
स सबाया ज' होखाबाय दै होखाबाय गोदौ होबाय ओमफ्राय एयाव जुदि माबा मोनसे एद खालामनो दाउफोर होनोबाथाय एकस्रा एवनानै सबाया रुइबाथाय बेखौ साग्ललिनानै बे एवनाय बेदरफोराव होनानै गोदौ होनानै जायो आरो खारै होनानै।
औ औ
दायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा खा खारैखौ माबायदि बानायो?
औ औ खारै खौ मारै बानायो होनानै बुं बुङोबा जोंङो खारैखौहाय खारैखौ जोंङो हालि थाथिर थालिर फस्ला आरो थालिर फस्ल ला आरो जोंमा फाथो थालि फस्ला मुदुफुल मुदुफुलनि रोदा आरो मुदुफुल दंफां आरो नारेंखल नारेंखल बेगुर आरो बिदिनो लोगोसे बेसर आरो सबाइ बेफोरनिफ्राय जोङो मोननो हायो जोङो बे
माबादि बानायो
मोननो बेफोरनिफाय जों मारै मोननो हायो होननानै बुङोबा जे जोङो सिगांगोन थालिर दंफांखौहाय थालिर आथियाखौ आथिया दंफांखौ जोङो दानफाय थांनायनि उनाव दानफाना ला खांनायनि उनाव जों बेखौ थुख्रा थुख्रा
औ।
हास'नानै जों बेखौ बिगुरखौ जे नानै फिसा फिसा जिरनाय जायो आरो जिरनानै जोङो बे बेखौहाय सान सान्दुंङाव सान्दुुंयावहाय रानजासिम सान्द सानबा सानदुङाव मोजाङै फोराननानै रानहोनाय नाय जायो रानहोनानैहाय दोननाय जायो । बेनि उनाव जोङो जोङो जेब्ला रां मोनो अब्ला जोङो बेखौहाय जमा दोननानै जमा दोनखांनायनि उनावहाय जों बेखौ मा सावनाय जायो। सावनानै जोङो बेखौ मोजाङै हा हाथफ्ला खालामनाय जायो हाथफ्ला खालामनानै जोङो बेखौ गुसु जानो थाखाय दसे दोनथ'नाय जायो। गुस जानो थाखाय दसे दै दैजों नङाबा दैजोंहाय जोङो नङाबा अबावबा बेखौ जमायै प्लास्टिकाव सोनानै दोन दोनो सोरबा सोरबा आरो सोरबा सोरबा बेखौ खौ दैजोंहाय फिथर फिथर खालामनानै गथा गथा खालामनानैबो दोननाय जायो आरो बिनि उनाव जोङोहाय मैदफुल औ औ बिनि उनाव जों गफुरदिखौबो मैदुफुलनिफ्राय बानायनायखौबो जोङो बिदिनो बानायनाय जायो मुदुफुल दंफांखौ सिगांगोर दांनस दानफायनानै लाखांनायनि उनाव जों बेखौहाय फिसा फिसा थुख्रायावहाय सिननानैहाय जों बिखौ सानदुङाव हाय अबेबा थ्रित फालबा बबावबा जिफ्रावहाय जोङो बेखौहाय सान्दुं नायनानैहाय मो मोजाङैहाय फोरानो नानै दोन्नाय जायो बे निउनाव जेब्ला मैदुफुल दंफाङा बा रोदायाहाय मोज मोजाङै रानो अब्ला जोङो रानखांनायनि उनावहाय जोङो बे खौ बेबायदिनो एखे रो खोमैनो अरजोंहाय सावनानैहाय बेखौ हा थफ्ला खालामनाय जायो बे हाथ'फला खालामनाय खौ जोङोहाय बेखौबो फिथर एबा अबावबा अबावबा फ्लासटिक फोरावहाय सोनानै दोननाय जायो बेनि उनाव जोंहा आरोबाव औ एखेयैनो बानायनाय जायो। आरो जोंहा बिनि उनाव हाय। सबाइ। बेसरनिफ्राय होननानै बुङोबा सबाइखौ जों। जोङो जेब्ला सबाइजों जेब्ला फो खांनानै हाय। फोखांनानै जोङो जे ब्ला सबाइखौहाय खा फुखाङो। अब्ला बे फुनाय सबाइनि। सबाइनि बिफांनिफ्रायनो जों बेखौहाय सबाइखौहाय जों बा खुखांजोबनानै मारा मारा होयोबा मारा होयो। बा बुस्रियो। बे बुस्रिखांनायनि उनाव जे। जोङोहाय दंफां मोनो। बे बिफांखौ जोङोहाय। मोजाङै फोराननाय जायो‌। फोराननायनि। फोराननायनि उनाव जोङो बेखौहाय मोजाङैहाय रानखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बुथुमनानैहाय जमा लानानैहाय सावनाय जायो आरो।
सबाइनि बिफांखौ आरोना।
औ औ। बे गा खारै बानायनाय होननानै बुङोबा जोङो बेखौ फोराननानै फोराननानै अर जोंहाय मोजांयै सावनानै हा थ'फ्ला गुन्दै जानायखौनो जोङो। खारै महराव मोननो मोननाय जायो। आरो जों बे खारैखौनो खारै खौनोहाय जोङो अबावबा नालेंखर खनथ्रा बा नालेंखौ खन्थ्रा नङाबा औ । माबा खुरै खथ्रा बिदि फोरखौ जोङो हाफ्लंनानैहाय खारै खौ बे हाथग्ला गुन्दै जे औ । हाथफ्ला गुन्दै जे लानाय जादों बेखौ जोङोहाय बेयावनो दै होनानै हाय सरनाय जायो आरो बे सरनायखौनो जोङो। ओंख्रिफोराव होनाय जायो बेखौ जों खारै महराव मोननाय जायो आरो बे बागैनो
बेखौ सरनानै दोन खानो हायो ना सरब्रबनानैल' होयो?
जोङोहाय दानियावथ' जोङो बेखौ सरनानै हानानै दोननाय जायो जाहाथे जोङो मालाबा समावहाय
औ बिदिबो दोननो हायोना?
औ खारै ओंख्रि सङोबा जोङो मालाबा समाव नांब्रगौ हाय जों मालाबा सरब्रबनानै मोना जायो । बेनि जाउनाव जों माने बेखौ सर सरखानानै नै हाय बथ' लावहाय सोनानै आरामैहाय माथायनानै दोननो हायो आरो ओमफ्राय जों जेब्ला ओंख्रि सङो जेब्ला जोङो ओंख्रि सङो खारै ओंख्रि संङो अब्ला जोंनो खारै नांगौ जायो बेवहाय जों नानै बिख्रिखौहाय हाबनानै होनाय जायो आरो जाहाथे नांगौ समावनो मोनो नोंथाङानो दानि बावै फोरमायलांखाबाय जोंना खारै ओंख्रि
औ
दे बिदिबा नोंथां दोनथ' दे
औ दे